खोना खोनाफैयासै माथो हा
ना हमबाय दे मा आयौ बिदिसो जादों
उम बुरग खोना
उम
दासो खोनाबाय बार' सेकेणडनि उनावसो खोनाबाय
नोंनालाय
आंना थावाराबो बिदिनोलै मानसिफ्राबो बिदिनो बुंबायथायो माबा
फाइभजि लाय नोंना ओमफ्राय माथो टावारानो बिदि जाखो गोदाव सोरावलाय
थावारा मोजां नाङा थावरा
थथ' था था थथ' थाथा खोनाय माबायाव खानाय थां थांनो
ए बायह्रायावसोमोन आङो दासो न'आव हाबफैदों मोजां खानाय
ए
अखाफोर दानस्रांलै
उम अखा हायाबालाय हामगौ फांखा होनानैसो न'सिङाव दं आंहा फांखा होनानैसो थाबबाय थानोसै आ दे
अमाया
बास जादार जानो
दैयानो दाबो रानना हाब्रु गेल गेल गेल खालामनानै लाजोबो गावनि थाग्राखौनो गाव उराबानो मोजां।
दुरुंखौ साफ्रेनाङाखै दहाय।
बेबो गावनि थाग्रा जायगाखौ उरा दाना।
बेखौ उरनानै लायाखैलाय बे दुरुं गोलावखाय थाल मोनहैया खोमा ओमफ्राय बाहाय थायनो रोङो।
उरजोबसिगौ।
हा।
थाग्रायानो माइसो गायजासिगोन।
मानोबा उरो।
उम गावनो उरनानै लायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो उम।
आरो गावनि थाग्रा जायगाया आगोलनाबो। दैसो जाजोबो।
जारला मोनला ओे बै मासेखौ लाबोथारला बावनो थाथोंसै बे लाबोदेरबाथाय रासिन जालायगोन आरो माबा। हजोंनिखौ हजोंहायनो दोनसै। आलदा आलदानो नङाबा जानाय नङा बाहाय जायगायानो नुहुरखायासै आं ओरैहाय दोननो गोजानबाबो आरामसे।
बिफां साया फांसेबो गैया बाहाय। बिफां थांबाय जायो। औ। बेखौ। होनाङो गयखौं गायनाय फिनो जिरजाखा
गय गायबाथाय ओमफ्राय अमा खानो जाया जायगायानो गय गायदा गय गायदानाव अमा खाजायाना।
एसे गुवार दोनथ'नोसै।
बिसिबांबा टाइम नांगौ।